औ खोनादों ना नोंथाङा । आं नोंथांनि सेराव नारजि ओंख्रि संनायनि आयदाखौ लानानै सुंद'यै बुंनो हाद सानदों हागोनना बुंनो ।
औ हागोन नोंथां ।
ओ नारजि ओंख्रिया जोंनि बर'फोरनि मोनसे ओ मोनसे ओंख्रियाव गोलैयो जेरैबायदि जोङो बे नारजिखौ समाजनि मोनसे सोरनिबा मानसि थैनाय एबा बसफोराव जों बे नारजिखौ गुबैयै बाहाय थारनांगौ । एबा बेयो मोनसे नेम होननानै जोंखो खोनानो मोनो । नारजि ओंख्रिया जाय फ्राय जोङो नारजि ओंख्रिखौ जोङो सिगाङावनो फाथोनिफ्राय खानानै फाथोनिफाय खानानै बेखौ फोराननानै जोङो नारजि महराव मोनो । आरो जेब्लब बियो राननानै नार जि महराव ओंखारगोन अब्ला जोङो बेे नारजि खौ सोमनानै सोमना दोननानै बेखो सिगाङाव बेखौ सोमना दोननानै जों उनाव बेखौ मोजाङै सेबनानै सुनानै जों लाग्रोनाय जायो आरो जोङो नारजिखौ गोबां मुवा बेसादजों संनो हायो जेरैबायदि जोङो अमा बेदरजों अमा बेदरखौथ' गोब बाङानो सङो । सिगाङाव जों बे नाज जि जों अमाजों संनो थाखाय जोङो अमाखौ मोजाङै एवग्रोना लानाय जायो । बेजों लोगोसे जों मा माखासे बालु सामब्राम बायदि रो खोमनि मुवा बेसादफोरखौ देफानानै जों होयो ओ ओमफाय नोङो जे ब्ला जोङो बेदरखौ एवफ्रानखांगोन अब्ला जों बेखौ एक्सट्रा मोनसे थोरसि एबा दाबोराव दोननाय जायो। ओमफाय बेनि उनाव जोङो नारजि खौ बे बेदर एवनायाव बे नारजि सुनायखौ जोङो स-सारायाव संनो लायो। अब्ला जोङो बिहाय माखासे संख्रि आरो जों खारैखौ लुनानै होयो। जेब्लासिम नारजि जिया रुयागौ मानि जोङो बेखौ मोजाङै एरबाय थायो एबा मोजाङै रैफोबाय थायो। जेब्ला नारजिया लावनो हम मोन अब्ला जोङो बेखौ दै होनानै मोजाङै गोदौ होनाय जायो नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
ओ ओमफाय बेनि उनाव जोङो बे नारजिखौ जेब्ला मोजाङै गोदौ होबाय थागोन अब्ला जों बेखौ नारजिखो एसे एसे नायफा नायफा नायबाय थायो। नाजिया लुयदो ना लुया खै होननानै जेब्ला नार्जिया रुइगोन अब्ला जोङो बे नार्जिखौ सागोनजों सानाय जायो। आरो बेफोरबायदि सागंजों सानानै जोङो बे नारजिखौ नारजियाव जा जा नि जा होनो होननानै जोङो अमा बेदर एक्स्रा संनानै एबा फाजा खामनानै दोननाय दंमोन। बेखो जोङो बेखौ लुफानानै होयो ओमफाय बेखौ जेब्लासिम मोजाङै मोनागौमानि जोङो बेखौ मोजाङै संबाय थानाय जायो एबा गोदौ होबाय थानाय जायो बेनि उनाव जोङो बे नारजिनि ओंख्रिनि महरखौ जों लाबोनो हायो। नारजि खो जों बुंनो थांबा गासै सैबो बुस्थुआवनो होसननानै जायो। जेरैबायदि खांख्राइ आरो नारजि खांख्राइयावबो जोङो माखासे नारजिफोरखौ होद लानानै जायो नंगौना नोंथां? जेरैबायदि आरो बेफोरबायदिनो जोङो नारजि सेफ्लेनाय बेखोबो खोनादों जानो हागौ नोंथाङा नारजि माखासेफोखो जों मालाबा सम लानानै बेबायदिनो सामब्राम पियासफोर होनानै थाव गोथां होनानै जों सेग्लिनानैबो जायो। आरो बेफोरबाय दिनो जोङो मालाबा सम लानानै नारजिफोरखौ गोरानै एवफ्रानानैबो जोङो बेखौ मोजाङै सेफ्लेनानै जों बेखौ आरो नारजिन दोलो महरै जों संनायखोबो नुनो मोनो। नोंगौना नोंथां? आरो बेफोरो नारजिखौ जोङो गोबां जोंनि बर समाजाव जानायखौ जों नु नो मोनो। आरो बेफोरबायदि संनायजों गोथाव गोथाव ना बेदरफोर होनायजों जों नारजिखौ मिलौ होनो हायो। आरो जोबोरै गोथाव मोनजायो। बेफोरबायदिनो जोङो नारजिखौ संनाय जायो। आरो नोंथाङा बेफोर नारजिनि बागै एसे मोजाङै बुंनो हायोबा आंनो फोरमायनो हागौमोन।
औ हागोन नोंथां। नारजि होनोब्लाथजोंना नारजिखौहाय गिबियावनो ओ गिबियावनो जोंना फाथो फाथो बिफांनिफ्राय खानानैहाय फोराननायनि उनावसो ओ बेखौहाय नार्जि होननानै बुंनाय जायो आरो ओमफायो बे नारजियानो नि जोंनि ओ जेनेबा सुबुंनि सुबुंनि थैनायजों सोमोन्दो दं आरो ओ जेनेबा जेनेबा बिनि थैनायाव जेनेबा सुबुं सासे सासे सुबुंनि थैनायावहाय ओ बे नारजि खौहाय माने बाहायथारनांगौ होननानै जोंना नेमखान्थि दं आरो बरफोरनि गेजेराव बेखौहाय माने ओ जेनबा ओ पसफोरावहाय बे नारजिखौहाय माने एव- गोरान माने इदिनो फाजा एवनानैहाय राननाय जायो रानना जा- होनाय जायो मानसिफोरनोहाय ओमफाय आरो ओ इदिनो दोनो संनानै बो होनाय नुनो मोनो आरो खायफा खाया जायगायाव ओमफ्राय आरो जोंना नारजिखौहाय जोङो गोबां बिदिनो गोबां मैगं थाइगं बेदरफोरजोंहाय जेनेबा जानो हायो आरो। जोंङो हमना ला जेनेबा नारजिजों आलुबो जानो हायो नारजि बेखौ गिदिरयावनो बा बायसिना लानानै बेखौहाय एवनानै लानाय जायो आरो एवनानै ओमफाय आरो आलुखौ आलुखौहाय हानानै लानानै बेखौ आलुखौ ए ओ जेब्ला आलुहाय एसे रुइगोन अब्ला नारजिखौ होसननानै सिफ्लेनानै होसननाय जायो आरो सिफ्लेनानै होनाय ज जायो ओमफायो इदिनो सामब्राम देना होसिगोन मस्ला मस्लि बैखौबो जेनेबा गोथाव गोथ थाव जानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ।
आरो बेबायदिनो गोबां ओंख्रि दंबावो नारजिजोंनो जेनेबा नारजि अमा बेदर बेथ जोंनि दोरोङारि ओंख्रि नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
माने नारजिजों अमा संनो थाखाय जोंङो गिबियावनो नारजिखौ बासिनानैहाय ओ दैयावहाय एसे सोमहाबना दोननाय जायो आरो जाहाथो बिनि गोखाया एसे खारो। ओमफाय आरो बेखौ जेनेबा सोमहाबना दोनसिगोन ओमफाय आरो बेखौ बेनि उनावहाय बेदरखौहायस एसे अमा बेदर जेनेबा अमा बेदरजों संगोन बा बेखौ अमा बेदरखौ एवना लासिगोन आरो ओमफाय बेयावहाय बानलु सामब्राम देना होसिगोन माने पियास थियास होसिगोन आरो। ओफ्राय बे एवना लानाय एवना लानाय अमा बेदरखौहाय खांना दोनथनानै जेब्ला नारजियाहाय ओ सोमनायाहाय एसे गोबाव जाबाय अब्ला बे नारजिखौ खांनानै नारजिखौ खांनानै माने संनाय जायो आरो।
औ।
ओमफ्राय बे संबाय थानाय नारजियावहाय जेनेबा खारै खारै बानलु सामब्राम इदिनो देना होनाय जायो आरो ओमफाय सं संख्रि हालदै बेफोरबो बेफोरखौबो होनाय जायो ओमफ्राय आरो एसे एखौ एसे गोजौ सु संनानैहाय जेनेबा ओ नारजियाहाय एसे रुइगोन ना रुइयाखै बेखौ नायबाय थानाय जायो ओमफ्राय आरो बिदि बिदिनो बे नारजियाहाय जेब्ला एसे रुयो अब्ला बे नार बेखौहाय ओ दालि खाथाजोंहाय थानाय जायो आरो बे मोजांङै गेब्ले जासे बेखौहाय सानाय नायो ओमफायो बेखौहाय जे ब्ला बे नारजियाहाय गेब्लेेजोबगोन अब्ला जोङो बे एवनानै लानाय अमा बेदरखौ होसननाय जायो आरो होसन्नानैहाय बेखौहाय एसे एसे गोबावै एसे गोबावै संनाय जायो माने जबहयो आरो अमा बेदरजों नारजिजों जबहोयो ओमफाय दिनो ओ मस्ला मस्ला होयो ओमफ्राय मस्ला होनानै जेनेबा बिनि बे ओंख्रियाव जेनेबा संख्रि नांदों ना नाङाखै बेफोरखौहाय बानलु नांदो नाङाखै बेफोरखौहाय एसे साखिनानैहाय माने खांनाय जायो आरो नाङाखैबा एसे होबावनानै हानाय जायो आरो नारजि ओंख्रिखौ ओमफ्राय आरो बिदिनो नारजि अमा होनोमबाथ' मिलौलायनाय जोंनो जेनेबा मिलौलायनाय मोनो आरो ना बर'फ्रा बोथ बहुत गोथ गोथाव मोनो बे नारजि अमाखौ
औ
ओमफ्राय आरो बिदिनो नारजिजों गोबां ओंख्रि जानाय खौ नुबावो जेरै नारजि जेनेबा नारजि नार्जिखौहाय जेनेबा माबानानैबो जानाय नुयो आरो सिफ्लेनानैबो जानाय नुयो बानलु सामब्राम होनानै ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो नारजिखौ दोरोङारि हिसाबै गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोबाय थादों आरो । आरो बाहायबाय थादों सुबुंनि जिउ जों सोमोन्दो गोनां
उम उम नारजिखौ आरो जोंनि समाजावबो ओ जेनेबा मोन मोनसे नेम दङ होननानै बुंनाय जायो । जेरैबायदि बे बस खौ लानानैबो जोङो मानसि थैनायखौ लानानैबो बुंनाय जायो । बेखौ मानि थाखाय जायनो हो जायो जानो होयो जायो माने बे थैनाय मानसिजों जेबो सोमोन्दो गैला होननानै जों नारजिखौ अर अगारनाय जायो बेफोरबायदिनो बेफोरबायदि नेमखौ लानानै जोंनि ओ ओ जोंनि समाजाव सोलियो जे बेफोरबायदि सोरनावबा आलासि जानो थाङोबा जोङो बेफोरबायदि नारजि संनानै जाहो हर मोना होननानै जों फोथायनाय दङ नङाबा जोंनि ओ फोथायनाया ए जोंनि एबा जोंनि न'खरनि मान माबाफोरा जेनेबा बायलांगोन निफा गारलायनाय जागोन होननानै जोङो फोथायनायजों जों नारजिखौ नखरनि मानसिफोरबो आलासिबो फैनायखौ जों जाहोनाय जाया । इफोरबायदि जाहोबा लोगो गारलायनाय जायो मायो होननानै जोङो फोथायो आरो । जायनि थाखाय जोङो बांसिनानो बेखौ न'आव स संनानै जायो आरो बेफोरबायदि बसफोराव जोङो आलासिफोर गारलायनाय जेनेबा बैफोरजों थैनाय मानसिफोरजों जेबो सोमोन्दो गैला होननानै बेफोरबायदि गारनो थाखाय जोङो बेफोरबायदि बाहायनायखौ नुनो मोनो। दा बे नारजि ओंख्रि संनायनि बागै ओ आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै। सै नोंथाङा आरो आंनि सेराव एसेबां मोजाङै बिबुंथि होनायनि थाखाय जा एसे रोंगौथि खोनथायनायनि थाखाय आं एसेबावनो गोजोनाय जासि बाय आरो दिननैसै एसेबावनो।
औ दे जागोन दे नोंथां।
दे होमबा नोंथां।
औ दे नोंथां।